खोनादोंना नोंथां हेल' औ खोनादोंना औ खोनादोंना नोंथां
हेल
खोनादों खोनायाखै नोंथाङा
अ
हेलौ अ खोनादोंना आंनि ओ आंनि रावखौ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ मोनसे आयदाखौ सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन आं नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना?
औ होनो हागोन दे नोंथां
औ बे बे आयदायानो जाबाय जोंना बिबार आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनि आरोना
औ
अ बिबारा जोंनि गेजेराव माबोरै माने जायगा आवग्रिनानै दङ। आरो बिनि गोनांथिया बोरै माबोरै मा मा बिबार थायो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै आरो ना
औ
औ दा जोंनि जोंनि जिउ खांनायाव बिबाराबो मोनसे गोनां मासि दङ जोंनो नांथारगौ बिबारखौ जोङो लामा सामायावबो जोङो बिबारखौ साजायनानै दोनोब्ला जोंनि गोसोआ रंजाखाङो ओ जोंनि औ जोंनि न'फ्रावबो जोङो साजायनानै दोनो लाइन लाइन नङा ओमबा
औ
औ आरो बिबारखौ बयबो नायनो मोजां मोनखायोना
औ
औ मानसिनि मेगन आरो गोसो खौ गोजोनग्लाय होनायनि अनगायैबो बिबारखौ बायदि खामानिफोराव बाहायनाय जायो आरो जेरै बि औ बिबारखौ बायदि रोखोमनि माला सुनानै आरो बिबारनि गहेना बानायनानै फोरबो आरो हाबाफोराव बाहायनायबो जोङो नुनो मोनो
औ
आरो बेबायदिनो औ बेबायदिनो मानसि मानसि गेदेरफोरखौ जोङो सिबिनाय महरैबो जोङो बाहायो मालाफोरखौ जों सोनानै बा बिबार सारनानै नङा होमबा
औ औ
आरो सोरबाफोर जुदि मुंख्लं जायोब्ला बे मुंख्लं जानायफोरखौबो जोङो बिनो मान बावनाय हिसाबै जोङो बेनो होनाय जायो आरो सोरखौबा बरायनायाव जोङो बिबारफोरखौ जों होनाय जायो
औ
औ आथिखालावथ' गोबां प्लास्टिकनिबो बिबार बानायनाय जासै नङा होमबा बेफोरो बेफोरो प्लास्टिकजों बानायनाय बिबारफोरा नाथाय जोंनि गेजेराव जेबो बेसेन गैया बेफोर ओरैनो नुनायावल' समायना नाथाय मोदोमा नंगौना
औ
बेहा बेहा जेबो मोदोमनाय गैया आरो सुबुंनि नोजोरखौ बोनो हाब्लाबो बियो माने बियाव जेबो आ माने गुन नुनो मोना आरो जोङो ना
अ
औ आरोथ' जोङो आथिखालाव बिबारनि हाथाया बांसिनै नागिरजानाय माखासे रोखोमनि बिबारफोरबो जोंनि गेजेराव दङ आरो। गोबां नायगिरो माने बेफोर बिबारफोरखौ मानसि दुमसि सिबिनाय बा न'खरावनो साजायनायानो होन बा बहाबा फोरबोफोरावनो साजायनायानो होन नङा होमबा बहाबा हाबाफोराव साजायनायानो होन गोबां माने नायगिरना नुसै बे बिबारफ्रानो जाबाय गेन्दा बिबार रजनि गान्धा ग्लेडिवाला दालिया आरो गलाब गर बायदि बायदि बिबार दङ आरोना जोंनि गेजेराव
औ
औ आरो जेरैहाय अर्किड बिबारफोर दङ आरो ओ सान बिबारफोर दङ नङा होमबा बेफोर बिबारफोरा माने औ जोबोद माने मोजां आरो दा जोंनि गेजेराव गोबां नायगिरसै बिबार आबाद खालामा मानसिफ्रा बहाबा खालामोबाबो सासे सानैल' बानायो आरो गोबां बेसेन दङ माला मोनसेयावनो बहाबा सेजौ बाजि नैजौ बा बाजौ रां गाहाम जायो नंगौ नङा
औ औ
औ दा जोङो बेफोर बिबारफोरखौ जों जुदि गायोब्ला न'आवनो गायोब्ला बुरजा आबाद खालामोब्ला जोङो जोंनि बिबार हाथाया गोबां जौगागोन दा जोङो रावबो बिबाय बेबायदि बिबार आबाद खालामैलाय माने गोबां गाहायाव गोग्लैसोनानै दङ गोजान गोजान जायगायाव थांनानै नायगिरहैनो गोनां जायो दा जोंनि ला लामाफ्रावबो बांसिनानो जोङो गेन्दा बिबारफोरखौ जों नुयो नङा होमबा गलाब बिबारफोरखौ नुयो औ आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला माहारियारि बिबार जेरैहाय जोङो ओम फामि बिबार जायखोनो फामि बे फामि बिबारफोराबो जोंना दै ओ दै फ्राव बा फुख्रिफ्राव जोंना थायो गोबां थायो नाथाय बे बेफोरखौ जोङो जानला मानला जोङो खानो नाङा आरोना खानो नाङा फुजा मेला फोरबोफोरावथ' गोबां फाननाय जोङो नुयो ओ बेफोरनि हाथ हाथायफोरा माने गोबां बेसेन दङ' आरोना गोबां बेसेन गोसा जोंनि गेजेराव दा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि बिबार आबाद जुदि खालामोब्ला जोङो गुबुन गोजान जायगायाव जों नायगिरहैनांगौ जोंहा गोनां थि जानाय नङा खाथियावनो जों मोनगोन सोरनिबा हाबा जाब्लाबो बा फोरबो जाब्लाबो जों खाथियावनो मोनगोन आरो गारि मटर गाखोनानै जोङो बेसेन होना गारि मटर गाखोनानै जों थानो गोनां थि जानाय नङा खाथियावनो जोङो साइकेलफोरजोंबा बा थाबायनानै जों थांनो हानाय जुदि जायोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा गोनांसिन जागोन बा बेखिनि खरसाखौ जोङो बिबारखौनो जोङो बायनानै लाबोनानै जोङो बाहायनो हागोन नङा होमबा औ आरो दानाथ' गोबां नार्सारिफोर दङ' बे नार्सारिफोराव बिबारफोर मोनो बेफोरखौ माने ओ गेदेर गेदिर मिथिं बा मेल मिथिंफ्राव लांनानै साजायहैयो आरो बेफोर मेल मिटिंफ्राव लांनाय बिबारफोरा एसे बायब्लानो माने जुरिमाना होनांगौ जायो बे बिफां बायनायनि बा बिबार बायनायनि नङा होमबा
अ-अ
दा बेनिखायनो बेनिखायनो माने न'आवनो जुदि बेफोर बायदि आबादखौ जुदि खालामोब्ला जोङो मुलाम्फाखौ जों गोबां मोनगोन होननानै आं सानो नोंथांनि नोजोराव दा बिबार आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा मा नुहुरो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायदो
दा बिबार होनोब्लाथ' बिबारा गोबां रोखोमनि दङ' आरो गाबफोराबो बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो आरो बेबायदिनो खायसे बिबारफोरा मोदोमनाय दङ' आरो खायसे बिबारफोरा मोदोमनाय गैया आरो बेबायदिनो खायसे बिबारफोरा दैयावसो बारो
औ
थ' बिबारफोरा जोंनि थाखाय औ-औ
औ
बिबारफोरा
उम
जोंनि थाखाय मोनसे गोनां मुवा होनना बुंनांगोन आरो दा जोंनि फुजा फोरबो बायदि
औ
फुजा फाथालफोराव जोङो बिबार होआब्लानो जोंनि फुजा होनाया फुरा जाया बा आबुं जाया बेनिखायनो जोङो बिबारखौ नांथारगौ जायो आरो दा बिबारफोरखौ जोङो ओ मुलै हि हिसाबैबो बाहायनाय जायो।
औ औ नंगौ थारैनो
आरो बेबायदिनो मुवा बेसाद बानायनायफोरावबो जोङो बिबारखौ बाहायनाय जायो आरो जेरैबायदि साबोन धुप पारफिउम बेबायदिनो फेसवास सेम्पु थाव बेबायदि गोबां मुवा बेसाद बानायनायाव जोंनो बिबारखौ नांगौ आरो।
नंगौ
बिबारा गोबां खामानि होयो
औ
थ' बेखायनो जोङो ओ बिबारफोरखौ जानला मानला खानाङा।
उम
आरो आरो जों बांसिनानो ओ बिबारफोरखौ जानला मानला खानानै बा
औ
जानला मानला दानफायला बायो औ औ बेबायदि खालामनाङा आरो दा जोङो पार्कफोराव बायदि रोखोमनि बिबारफोर जोङो नुनो मोनो। दा पार्कआव थाङोब्ला जोङो माखासे जों जोंनि ओनसोलफोराव मोननाय बिबारफोरखौ नुयो आरो खायसे बिबार फोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय बेखौ नुनो मोनो आरो बेखौ गोजान गोजान जायगानिफ्राय बा दाब दाब जायगानिफ्राय लाबोनानै गायफैनाय बा बेफोरखौ जोङो माखासे बिबारफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ
दा जोङो पार्कआव थाङोब्ला ओ जों माबा मोनसे जोंनि गोसोआव दुखु मोननाय बा हांमा थायोब्लाबो जोङो पार्कआव दसे जिरायहैब्ला गोसोखौ एसेबाबो गोजोनग्लाय मोनो आरो गोजोन मोनो। दा बेखायनो जोङो पार्कफोरावबो एसे थांनानै जिरायहैनांगौ गोसोफोरखौ एसे ओ सान्थि मोनो।
औ नंगौ।
आरो बेबायदिनो जों नखर नखर बा जोंनि लांगोनाफोरावबो बिबारफोर फोरखौ गायना दोनोब्ला एसे गोजोन सान्थि मोनो आरो। फुंबिलिफोराव सिखारोब्ला बिबारनि मोदोमनायखौ मोनोब्ला गोजोन सुदेम मोनो बेनि थाखायनो जोङो बिबारफोरखौ जोंनि लां गोनाफोरावबो गायनानै लानांगौ आरो।
औ नंगौ थारैनो।
दा बेखायनो जोंनो बिबारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मुवा। ओंखायनो जोङो बिबारखौ गायनांगौ आरो
उम
माखासे ओ बिबारफोरखौ जोङो फाननानै फालांगि खालामनो हायो। जेरै गेन्दि गेन्दा बिबारफोरखौ जोङो बांसिनानो फुजा फोरबोफोराव बाहायनाय जायो। गलाब बिबारफोरखौ जोंनो नांगौ जायो हाबा बिबाफोराव। साजानायफोराव बेफोरखौ नांगौ जायो बेनिखायनो ओ बिबारनि आबाद खालामनानैबो जोङो मोजां जिउनि जिउ खुंनायनि राहाखौ खालामनानै लानो हायो आरो बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां दे औ दे